र हेलौ खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ अ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दंथोयो जिरायनानै नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो दङ दे ओरैनो जिरायना दंथ'यो। आङो नोंथांजों मबाइलनि बागै सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन। आ नोंथाङा मबाइलनि बागै फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा मबाइलखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो आरो गोदोहाय मबाइलफोर दंना गैयामोन फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा एसे?
एसेखौ एसे एनैखिनिखौ आं जा रोंनाय बेखिनिखौनो फोरमायनो हागोन दे नोंथां।
अ दे फोरमाय नोंथां
औ जागोन नोंथां सिगां समावथ' मबाइल होननायानो गैयामोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां सैथो
सिगां बांसिन बिदिनो टेलिफनफोर थायोमोन गोदो समाव बाय बिदि गोजाननिफ्राय खबर लालायनो थाखाय मोजां गाज्रि सोंहरलायनो थाखाय बिदि पननि गैयामोन आरोना मबाइल गैया होनजायोमोन बिदिनो बिराद उसुबिदा जायोमोन बिदिनो गोजाननि बाथ्रा मिथिनो थाखाय बिदिनो लाइजामफोरजों नोंसो बांसिनफोर हरनानै बेफोरबायदि मिथिलायनाय जायोमोन आरो गोदो समहाय दाथ' बहुत सोलायबोबाय दा नुनो मोनसै माने ओ उन्दै उन्दै फोरनि आखाइनि आखयावनो मब मबेल नुनो मोनसै दाना
औ नंगौ सैथो नोंथां
औ आ क्लास नाइन टेनफोर जाबानो मबाइलनि गोनांथि जायो। बायस उ अबेबा बायदि स्कुलफोराव माने स्कुल निफ्रायनो मबेलाव मबेल नां औ औ लानांगौनि गोनांथि जायो बेबायदि जाबाय आरो जोङो मबेलनि ओमफ्राय माखासे गियानबो सोलोंनो हायो। माखासे रोंगौथिबो मोनो जोंङो जुदि मोजाङै बाहायनो रोङोबा
औ औ
मबाइलजों बुहुद गियान आरजिनानै लानो हायो आरो नोंथां
औ
नोंथाङालाय नोंथाङा माथो फोरमायनो सानो
आंबोथ' दा बेखौनो बुंनो सानो दानि आरो गोदोनिजों दा रुजि जाला गोदोहाय बांसिनानो मबाइल फन बेफोरबायदि गैयामोन नालाय टेलिफन बे लाइजाम नोंथाङा जिखिनि फोरमायदों बेफोरखौनो आंबो मिथिगौ जेनेबा गोदो जोंना बुंनो थाङोब्ला गोदोनि ओ मानसिफ्रा बा मबाइल फन गैयैनि थाखायनो गोजान-गोजान जायगायाव जिबायायदि जाथाय जादों बेफोरबायदि जाथाय खौ हथातनो मोनथिनाय जायामोन। जेब्ला जोंङो गोदोनि समाव गोदोनि समावहाय टिभिफोर गंफा गंनै दोंङोममोन नालाय बेफोरावसो जोंङो निउस बा रादाब फोरखो जोंङो सम टाइम एबा सम जानाय समावल'सो जोंङो नुयोमोन। दा बुंनो थाङोब्ला जों दा ओ बबावबा दाबसे जायगायाव जुदि माबाफोर जाब्रबथाय जादोंबा माबाफोर जुदि दावराव दावसि जादोंब्ला जोंङो सेकेणडावनो बा मिनिटावनो जोंङो दा मबाइलनि जोहै जों मोनथिनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
दा फरायनाय बेलायावबो बा बिदिनो मा बायदिसिना ओ खबर लालायनाय बिथिङावबाबो जोंङो दा दानि जुगावहाय दसे समनि गेजेरावनो जोंङो मोनथिलायो गोदोनि दिनावहाय जोंङो फरायनायनि बिथिङावबो गोबां उनफिनना थानांगौ जायोमोन। ओ गोदोनि स मावहाय इन्टारनेटनि खामानि नङामोन नालाय बिदिनो माबा मोनसे खामानि मावनो बादो मावनोबाबो गोबाव सम लायोमोन। बा मा बा मोनसे सोरनोबा माबा मोनसे दै थाय हरनो गोनांब्लाबो पस्ट अफिसनि जोहैसो जोंङो लाइजाम फोरखो लिरनानै लाइजाम ख सोनानै दोननाय लोगो-लोगोनो जोंना सप्तासे सप्तानैबो नांनो हागौमोन नङा होमबा नोंथां दाथ' बुंनो थाङोब्ला माबा मोनसे से सोरनोबा लाइजामफोर माबा मोनसे खोन्थानो गां गोनांब्ला दा गाव गावनि आखाइयावनो मबाइल थाख थाखायो नालाय जोङो बेफोरजों थबनो जोङो खम समनि गेजेरावनो खोन्थाहरनो हायो बा लाइजामखौ जों बाहायनांगौनि गोनांथियानो गैला
गैला औ नंगौ नोंथां
बिदिनो दा नुनो मोनो गोदोनि गथ' आरो दानि खुदियाफोरनि गेजेरावबो गोबां फारागथिखौ जों दा नुनो मोनबाय गोदोनि खुदियाफोरा मबाइल दाङामोन बारा बिदि ओ राव रायज्लायनायफोरावबो बारा बिदि गोरों नोङामोन नङा होमबा नोंथां दाथ' बाखि खेला दुलानि खेथ्र'आवनो दा दानि गथ'फ्रा बांसिन मबाइलखौ गाज्रि खामानियावसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों
औ
सिनानो मोजां खामानियाव बाहाया खुदियाफोरा मबाइलनि गेम गेलेनाय बायदिसिना बेफोरावसो जों बाहायनायखौ नुदों बेनिखायनो जों दा दानि जुगनि खुदियाफोरा बांसिन मबाइलनिल' जोमबायायदि आं नुनो मोनो आरो गोदोनि खुथियाफोरा थ' बिदि दुस्थ'द्रायबो नङामोन बांद्राय ओ माबाबो नोङामोन अख्राफोरबो नङामोन दा थ' बुंनो थाङोब्ला बिमा बिफानिसै खुदियाफ्रासो मबाइलनि बांसिन गोरोंखौ जों नुनो मोनदों दा नोंथां
नंगौ नोंथां
दा बुंनो थाङोब्ला नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन खालामनि मबाइलनि जोहै बा दा मबाइलफ्रा ओरैनो मा मा मुंनि मा मा मबाइल दङ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
खोन्था जागोन नोंथां ओ आंबो माने एसेबां मानि मिथियो आरो आं जाखिनिसे मिथिनाय बेखौनो बुंनोसै नोंथां
औ दे
औ ओरैनोथ' दा मबाइलनि मुंफोरा गोबां गोदान गोदान ओंखारबोगासि सिनो नङा नोंङा होमबा नोंथां दा थ' आरो ओ दावगाबोगासिनो नालाय बेदिबायदिनो जुगा दावगानाय सोलायनायजों लोगोसे बिदिनो गोदान गोदान ओ ओंखारबोगासिनो बिबदिनो आंनि जाखिनि मिथिनाय बेख बेखौनो बुंनोसै आरो दा जेरैहाय दङ ओ रियेलमि रेडमि, भिभ', अप'
औ
मटर'ला ओमफ्राय दङो आइफन बिदिनो आरो माखा खासि दंब र' सामसुं माखासे दंबावो नोंथां आं मा खि माखासेखौ आंनाव गोसोआव फैजोबला आरो नोंथां
औ औ बिनियानो आरोना ओरैनो नोंथांनि बादिब्ला बेफोर मबाइलफोरनि मादाव माबे मबाइला बांसिन साबसिन बाहायनायाव बा नेटफोरनि ओ माबाफ्राव माबाफोर हेंथा जायो मोजांसिन साबसिन मबाइलखौ बुंनो हागोन नामा?
आं बेनि बागै बुंनो हानाय नङा नोंथां थां मानो होनबा गासैनिबो बे माने आं गासैबो मबाइलखौहाय बिदि लानानैबो मोनाखै नालाय ओमफ्राय माने गुबुन गुबुन बिदि दिफारेन्स थायो ना गावबा गाव
या गावबा गाव बेलेग जायो नालाय बेनिखायनो आं माखासे फोरनिखौ मिथिनाय उम नङा आरो नोंथांं आं खोन्था खिथानो हानाय नङा।
औ औ औ
ओमफ्राय नोंथांनाव आं मोनसे सों सोंलु सोंनो गोसोआव फैदों आरो जे नोंथांनि बायदि दिबा ओ बिमा बिफाया दा बे उन्दै समनि गथ' गथ'फोरनो आरो जाखिनि जेनेबा रायलायनो रोङि समनिफ्रायनो दाथ' दस माने बिमाफोरा दलद थाथों होननानै उन्दै गथ'फोरनो दि मबाइल होननानै दोनो ना? बेफोर जे बिमा बिफाया बे उन्दै गथ'नो मबाइलखो होना दोना लासिनो जेनेबा ओ माबायदिहाय बाहायनांगौ माबायदि खालामनांगौ नोंथांनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ। आं जाखिनि मोनदांदा मोनदांनानै मोनदों बेखौबो आं बेखौ आं फोरमायना होनोसै। आंनि बुंनाया ओ नङाबो जानो हागौ। ओ- आंनि मोनदांनायाव औ दा उन्दै उन्दै खुदियाफोरनो गोबां बिमा बिफाफोरानो मबाइल ओ-दलद थाथों, बा लाग्रा गैया बायदिसिना बिदि होननानै मबाइल खौ हेंगारना होनाय जायो उन्दै उन्दै खुदिया जायबा ज'नो रोङिस्लाबियावनो होनाय जायो। आंनि बायदि ब्ला बेफोरबायदि खुदियाफोरनो उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि मबाइल होदावनाय हुदाखौ होआबा साबसिन जायो। मानो होनोबा बिसोरो उनाव उन्दैनिफ्रायनो मबाइल जुदि लाबाय थायोब्ला बिसिनि ओ-मेगननि माबा पावारफोराबो माने थाब थांनायखौ जोङो दानि मानसि‌ जों नुनो मोनो‌। आरो बांसिन मा जायो बिसोरो नोंथां देरनानै फरायनायनि बेलायाव बिसोरो गोसो जआ जायो। बिफोरो मबाइलखौ होदावब थायोब्ला बिसोरो माने खालि मबाइल मबाइल नायनो नायनो नायनो बि गोसोआ बेयावल' बोनाय जायो आरो। आरो उनावहाय मा जायो बिमा औ औ औ औ उनावहाय मा जायो गथ'फोरा बिदि होदाव होदावनो गाव गावनो गावसोरनि गथ'खौ बा फिसाखौ बिसोरो बुरखायनो हाया बा दबथायनो हाया जालाङो। अख्राया नांगौनि बारा जालांङो। माने गाव गावनो बेफोर हुदाखौ गावसोरनो खालामनानै लाबाय नालाय आंनि बायदिब्ला मबाइल होनाया उन्दै समाव मबाइल होनाया आंनि थाखाय साबजाथाव नङा आरोना।
नंगौ नोंथां आंनि मुथेबो आरो नोंथां। जेनेबा बिसोरखौ नांगौ दा बे उन्दै समाव थ' बिसोरो एसे एनै गेलेनो नागिरो नंङा होमबा नोंथां बिदिनो आंनि मथेबा बिसोरखो जेनेबा बिदि खारनो रोंथों थयै समावबो बेखिनि उन्दै समावबो बिसोर जाखिनि गेलेनो रोंनाय गावसिरनि बेखिनिखौ गेलेहोनो नांगौ आरो निजा आरो जेनेबा देरबाय देरनानैहा ओ जेथिया लोगोफोरजों गामियाव गेले खारनो रोंनाय जाबाय। बे समावबो आंनि साननाय मथे माने बिसोरखौ दसे समखौ लोगोजोंनो गेलेनो होनांगौ आरो‌ बा नआव जुदि बिमा बिफाजोंनो सोरबा न'आव सोरनिबा बि बिबथै बिमादै बा बिमानैफोर दं बिसोर जों जा खिनि थायम मोनो बिसोर जों नांनोबा समखो आगारनांगौ आरोखि। गेलेनानैनो बिदि हुदाखौ खालामनांगौ आंनि मथेबा।
सा आंनि बायदिब्लाबो नोंथाङा जेरै बेनो समाबो जाबाय
औ नोंथां
दे जागोन दे नोंथां। दे गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां।